खोनाय ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बिजि नङाब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ।
आयदानि मुङानो जाबाय
नोंथांनि रावखौ आं बारा क्लियारै खोनायाखै नोंथाङा एसे गोसा होनगौमोन नामा?
औ औ औ। हेल' औ जोंहा आयदानि मुङानो जाहैदोंमोन। आयदानि मुङानो जाहैबाय जोंहा दानि जुगाव जि सोलिबाय थानाय समाजारि बिजों एबा बेखौ बुङोब्ला इंराजआव बुङोब्ला जोंहा ससियेल मिडिया नङा होमबा? बेनि सायावनो जोंहा गुवारै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा बेनि सायाव गावनि एसे मिथिग्रोनाय गावनि एसे ए रोंगौथि बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हाबाय नोंथां दा ससियेल मिडियानि जुग होननानै बुङोब्ला दा जोंहा दा बिगियाननि जुग नालाय जोंनि। आखायाव गंफा गंफफा गासैनावबो जानबुंदों बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ बे जानबुंयावनो जों गोबां ससियेल मिडिया एप फोर दं जेरै जों इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब बेफोर जोंनि आखाइनि जानबुंयावनो थायो। होननानै जों रोखायै मिथिगौ। दा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां जौगानायबो फैदों। बेबो रोखा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां ओ खैफोदबो सोमजिदों बेबो मोनसे रोखा। दा जौगासारनाय होननानै बुङोब्ला जों जा ससेल मिडियानि गेजेरजों जा जोंनाव थानाय रोंगौथि जेरै सोरबाया सल' खननाय, सोरबाया इउटुबाव रां खामायनाय, सोरबाया दा बसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे बेरायनानै मोजां मोननाय बेफोरखौ जों ससेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै जों गोबां रां खामायनो हायो।
औ, औ
बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां एगजामपोल दङदि जेरै सासे सुबुङा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो ससियेल मिडियानि जोहै सोरबाया इन्सटाग्रामाव गावनि बेसेन गोसा जिउ खुंनायनि राहा थांना थानायनि मोन्थायफोरखौ दिन्थिलांनानै गावनि जिउखौ दाफुंलांदों। सोरबा सासेया मोजांना मोसानानै मोजां मोनोब्ला बे मोसानायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ दाफुंलांदों। बेबायदि ससियेल मिडियाआव गोबां रोखोमनि जाथायफोरबो जानाय नुनो मोनो। मोजां गाज्रि बेबायदिनो जों गोबां गाज्रि जाथायफोरबो नुयो। बेबायदिनो खायसे सुबुंफोरा बै गाज्रि जाथायफोरखौ लानानै गावनि जिउ जिउखौ गुबुंले खालामबोनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ, औ
जों मिथिबै ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय गोनां। नाथाय
औ
जों जोंहा गोबां रोखोमनि गुबुंले बारहावाबो सोमजिनाय नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला दाबसे जायगायाव जा गाज्रि जाब्रबथाय एबा जाथाय जादोंमोन जों बेखौ ससेल मिडियानि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो जों नुनो मोनो। एब्ला सासे सुबुङा जा जाफुंसारनाय जाथाय एबा गावखौ गोग्गानाय हादोरनि थाखाय जा गोदोर खामानि मावलांनाय बेखौबो जों सस सेल मिडियानि गेजेरजोंनो नु मोनो। दा आं सानो नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन होननानै।
औ नंगौ नंगौ ओ जोंहा जि ससेल मेडया बुङोब्ला जि मबाइल फनावल' थानाय ससेयेल मिडिया नङा। गोबां इनटा दानि जुगनि इन्टारनेट जुग इन्टारटेटनि जोहै माइबा मोन से वेबसाइटआव जों गोबां रोखोमनि गोबां बाहागोनि गोबां नेमखान्थि गोबां हाबाफारि गोबां भिडिय' गोबां ओ खामानि मावनो हायो गोरलै समावनो। बैखौनो जोंहा ससेल मिडिया बुंनाय जायो एबा समाजारि बिजों बुंनाय जायो। जोंहा ओ समासारि बिजोंजों गोबां जोंनि सुबुं माहारिनि गुबुंले बारहावा सोमजिनाय दानि नोंथाङा बुंना थांदोंमोन। गुबुंले बारहाव सोमजिनाय बियो जानानैबो थाङो। लोगोसेनो जोंहा समाजारि बिजोंजों गोबां मुलाम्फाबो जायो। ओ मुलाम्फा आरो ओ खहा जानाय बेखौ बुंनो फो फोरमायनो नागिरदों आङो सिगाङाव जोंहा मुलाम्फा बुङोब्ला ओरैबायदि मुलाम्फा जायो नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय जे सासे जिउ सासे सुबुंनो जिउ राहायारि जानायाव जोंहा गोबां इन्सा
औ।
औ नोंगौ नोंथां।
औ हिनजाव गावनि जि फिसाला गासै जेनबा गुबुन जायगानि मानसिजोंबो बियो जि। खबर गोबां।